खुलुमबाय। औ खुलुमबाय।
गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोना बिदिनो गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय।
औ।
ओ दा नोंथाङा माबाफोर खालामगासिनो दं नामा?
आङो दा ओरैनोसो दङ।
ओम ओ आंनि नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों आङो जोंनि गोदोनि दो रोङारि बा दामग्रा देग्रा दासिमबो जाय सोलिगासिनो बेफोरनि सोमोन्दै रायजलायनो थाखाय हरनाय जादों आरो ना।
औ औ।
ओ आं दा बेनि सोमोन्दै रायज्लायसै।
औ दे।
औ ओ दामग्रा देग्रा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो दामनाय देनायावहाय जोबोरैनो आखा फाखाखा ओ दा बिदिनो दामनाय देनाय होननानै बुङोब्ला जोंना गिबियावनो माखासे जि आइ टेक दाख्लैसो जोंनि हायुङारियावहाय बा हादोरारि सायख'जानाय मा खासे जि आइटेक दामग्रा देग्राफोरना फोराबो दंफायो। जायफोरनि मुंफोरा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जथा खाम सिफुं गंगोना आरो बायदि बायदि आरो ना। दा आङो बिसोरनि गेजेरावनो माखासे बेफोर दामग्रा देग्रानि सा सोमोन्दैहाय बुंनो सानदों आरो ना। दा जथा होननानै बुङोब्लाथ' जथाया जादों मोनसे खासनिफ्राय बानायनाय रोखोमसे गन भाग। ओ खाम सिफुं जथाजों थाल हमनो थाखाय बे दामग्राखौ गोनांथार आरोना खासनि खुरै फिसा बादि रो खोमसे फिसा खुरैखौहाय हमनो थाखाय गेजेराव ग्लं खालायनानै दिरुं लालायनानैहाय आखाइ फारनैजों मोननै लानानैहाय बे जथाखौहाय जोङो दामनाय जायो आरोना। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जाबखें होननानै बुङोब्ला बेबो मोनसे खासनि फिसा दाब्लेब्ले दुलुर लुर आरो गोबा खावख्लाब दंफांनि दाननाय फारला ससेयावहाय देब हुथाबनानैहाय बानायनाय दामग्रा देग्रा आर ना बे दामग्रा देग्राया हिनजावफोरनि जोबोर आंगोथार होननानै सान साननाय जायो आरो ना माने हिनजावफोरा गुबुन दामग्रा देग्रा गैया थब्लाबो जाबाख्रिंजोंनो गोसो होसा आरो होसा रंजा बाजा खालामो। जेरैहाय जोंङो बैसागु औ बैसागु मोसानायावहाय जोंङो बेखौहाय दामनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो बागुरुम्बा मोसानायावहायबो जोंङो माखासे जाय गुबुन गुबुन गुबुन नामफोर दंङ जेरावहाय जोङो बेखौ लानानैहाय बायदेमलाय सिदेमलाय मोसानाय खौ जोंङो नुनो मोननाय जायो आरोना आरो दा बेजों लोगोसेनो दङ खाम जोंनि बर'फोरनि दामग्रा देग्राफोरनि गेजेरावहाय ओयै ओ बे खामाबो मोनसे गाहाय बिगुर थुमनानै आखाइ एबा गनजोंहाय बुनानै गोमसार होनोनाय दामग्रा देग्राफोरखौनो जोंङो बोन बाद बुंनाय जायो। जेरावहाय खामखौहायबो दंफां ससेखौहाय खुरनानैहाय खंख्ला खालामनानैहाय ओम फारनैबो मोखाङावहाय बिगुरजों थुमथेनानै बा आखाइजों बुनानैहाय जोंङो बेखौहाय मा खालामनाय जायो गोमसार होनाय जायो आरोना ओ गोदो गोदाय जोंनि बर'फोरा खामखौहाय गावब गावनो दानानै लायोमोन नाथाय दायोथ' जोंङो बारा बेखौहाय जोंनि हारि बा जोंनि बर' हारियाल' खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जाला आर ना। बेखौहाय जोंङो दा नायनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन हारिनि बा गुबुन गुबुन समाजनि मानसिफोराबो दाननानैहाय बानायनायखौहाय जोंङो नुनो मोननाय जायो आरो ना। बिदि जुदि बिदियैनो सोलिलांबाय थायोब्लाथ' जोंनि बे ओ खाम सिफुं जायखौ जोंङो जोंनि आखाइजोंनो बानायोमोन बेफोरोबो सानसे समावहाय गोमालांनो बा गोमोरलोंना गोमोरलांनो हागोन हागौखौहाय आंङो सानो आरोना। दा बेजोंनो लोगोसे दङ जोंनि बर'फोरनि खाम दामनाय बा खाम थुमनाय खि लिरनायफोरजोंहाय बायदि नेमखान्थि आरो सुबुं फोथायनायफोरनो सरजाबफानानैहाय दङ आरो जेरैहाय खाम थुमनाय बा लिरनायफोरावहाय खुमग्रा मानसिया ओंखाम मोनजाया होननानैहाय जोंनि बर' हारिफोरा मा गोदोनिफ्रायनो फोथायो आरो ना बेयो मोनसे जोंनि गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय मोनसे नियम जायखौहाय जोंनि बर' हारिया दासिमबो मा सोलिनानै दङ आरो ना बेखौहाय जोंङो माखासे गामि ओनसोलफोरावहाय थाङोब्ला जोंङो बेफोर माखासे बाथ्राफोरखौहाय खोनानो मोनो आरोना। बेनिखायनो जोंङो दा गोदो खामथुमोब्ला बा ह हाग्राबारियावसो थुमहैयोमोन आरोना बेखौहाय जोंङो जायगायाव थानानै बा मानसि थानायाव नुनानै ओ थानाय जायगायावहाय जोंङो बे खौहाय मा खालामनाय जायामोन आरो खाम दुंग्राफोरा मा होनो जि जोमबो गाननो मोना होननानैहाय जोंनि सुबुं माहारिया गोदोनिफ्रायनो फोथायोमोन आरोना ओ बियो मोनसे सोरजि जानाय बा सरजाबफानानैहाय बा जोंनि समाजजों मोनसे बाहागो होननानै हाय बुंनो हायो। बे फोरगासिबो नेमखानथि बा मानिनानै खाम बानायनानै उनाव हाय मा खौहाय जोङो। जोंनि बाथौ थानसालिफोरावहाय फोथारनानै बा बेखौहाय जोङो जाय जे खाम बानायदोंमोन बेखौहाय माखासे बाथौसालियावहाय फ फोथारनानैहाय बेखौहाय खामखौहाय लानानैहाय बिनि उनावसो बाहायनाय जायोमोन आरोना खामानो जादों जोंनि बर'फोरनि गुबै आरो गाहाय दामग्रा देग्रा ओ गुबुन दामग्रा देग्रा गैयाब्लाबो खामजोंनो मेथाइ रोजाबनानै बा मोसाना नानैहाय जोंङो रंजा बाजा खालामनायखौ जोंङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिखौ नुबोनाय जादों आर आरोना आरो दा बेजोंनो लोगोसे दंबावो जोंहा सिफुं जोंनि बर'फोरनि सिफुंखौहाय ओ सुसर बााद बा बाहागोआवहाय खोलैनाय जायो आर ना बार सुनानैहाय रिंखांहोनाय जायखि जाया दामग्रा देग्राखौनो सुसिल बाहागोनि दामग्रा देग्रा बुंनाय जायो बेजोंनो लोगोसे दंफायो जोंहानि सिफुङा सिफुंजों लोगोसे जोंहा मा दङ गंगोना आरो बायदि मैया फेम्फाफोरखौहाय
ब
सनानैहाय मा रिंखां होनायखाय बेफोर गासैखौबो जोङो मा होननो हायो सुशिर बाहागोनि दामग्रा देग्रा बुंनो हायो आरोना सिफुङा जोंनि बर' माहारिनि एंगार हायि दामग्रा देग्रा जायखौहाय मा ओ ओ सिफुंजों बाय दि सुबुं फोथायनाया सरजाबफानानै थानायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो ना
ब
फुंखौहाय मोननै बाहागोआवहाय राननो हायो जोङो बे जादों सिफुं गोलावबा सिफुं खान्दा आरो ना एबा मा होनो ज नोङो सिफुं खान्दाखौहाय लावखार सिफुं होननानैबो बुंनाय जायो आरो सिफुं गोलावा गरंबाल' थायो आरो गोलाव जायो आरो ना बर'नि हारियारि एबा नंगुबै देंखो रिंखां होनायावहाय बे सिफुंखौहाय जोङो बाहायनाय जायो धोरोमारि फोरबोफोरावबो बे सिफुंखौहाय जोङो बाहायनायखौहाय नुनो मोननाय जायो सिफुं खान्दाया मोनदु गरुं थायो बे सिफुंखौ गुबैयै लावखारफोरा बाहाय बाहायोमोनखाय बेखौ लावखार सिफुंबो बुङो आरो ना लावखार बा सेंग्राफोरा बायदि रोखोमनि मेथाइ रोजाबनायावहाय बे बाहागोनि सिफुंखौहाय बाहायो दामनायनि बेलायावहाय बुंनो थाङोब्ला जों सिफुं गोलावनिख्रुइ सिफुं खान्दैआ गोरलैसिन आरोखि ना ओ मोननैबो रोखोमनि सिफुंखौहाय जोंनि बर'फोरा गावबा गावनो बानायनानै लायो आरो गोदोनिफ्रायनो बेखौ बे जोंनि बर' हारिया गाव गावनि आखाइजोंनो सोरजिबोबाय थाखानाय दा आङो बेखिनियावनो बुंनानैहाय आंनि बुंनायखौहाय फोजोबनो सान्दों नोंथाङाबो दा बे मानिबा सोमोन्दैहाय बुंनो सानदों नामा
औ आङो नोंथांनि सिगाङावहाय सुबुं फोथायनाय एबा खाना फोथायनायनि सोमोन्दैहाय बुंनो सानदों आरो
बर'फोरनियावहाय सुबुं फोथायनाय बा खाना फोथायनाया जोंहा गोबां दङ बे सुबुं फोथायनाय एबा खाना फोथायनाया जोंखौहाय माखासे गाज्रि लामाजोंहाय दैदेन लाङो आरो जायखौ जोङो नंखाथारा जायनि बाथ्रायाहाय जोंहा लजिक गैया बेफोर बाथ्रा अ हायो जोङो बेबायदि फोथायनायानो जोङो बेखौनो खाना फो फोथायनाय होननानै बुंनाय जायो आरो सुबुं फोथायनाय होनोब्ला जोङो ओ बेखौनो मिथियोदि गोदो गोदायनिफ्रायनो मानसियाहाय जायखौ मानिनानै फोथायबोदों बेफोरखौनो जोङो
सुबुं फोथायनाय होननानै बुंनाय जायो आरो बेफोरबायदि गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनायखौनो जोङो दासिमबो माखासे बाथ्राफोरखौहाय जोङो बिनि खुगा बैनि खुगा जोङो खोनाबोन नानैहाय जोङो दासिमबो जोङो बेफोर खोथाखौनो फोथायनो नागिरो आरो बेफोर खान्थिखौनो सुबुं फोथायनाय होननानै बुंनाय जायो जायो जोंहा बेवहाय सुबुं सोदोबजोंहाय खिन्थु जोङो जाम्बा जाम्बिखौसोहाय जोङो बुंनाय जायो आरो जायफोर मानसिफोरा मोजाङै बुजिया जाम्बा जाम्बि एसेखौनो फोथायलाबायग्रा बेफोरखौ जोङो ओ बेफोरबायदि जाम्बा जाम्बि मानसिखौहाय बुंनाय जादों आरो सुबुं होननायावहाय बिथांमोनहा जायखौहाय नंगौ होननानै मानिबोदों। फोथायबोदों बेफोर दोरोंफोराहाय दिनैसिम समाजावहाय रोदा सुनानै दङ आरो दासिमबो रोदा सुनानै दङ बेफोरनो द जोंनि गेजेराव दासिमबो सोलिगासिनो दङ बेबायदि खालामबा बेबायदि जायोनो होननानै जोङो दासिमबो माखासे खाना फोथायनायनि थाखायनो जोङो माखासे जिरादफोरखौहाय जोङो मावनो गियो बेबायदि आरो। ओ बेफोरबायदि जाथावै खोमसि फोथायनाय खथि गैयै समाजनि खायसे फोथायनायखौनो जोङो खाना फोथायनाय होननानै बुंनाय जायो आरो जेरैहाय
दासिमबो बर'फोराहाय गोरलै गथ' एबा सोरबा हाबा लागोआहाय हौवा हिनजाव जुलि जुलि गोदान लानानैहाय जुदि दैमा बारनाय समाव फुनबोफेयोब्ला बिनि सायावहाय गय फाथै जरा होनानैहाय खुलुमनानैसो दै बारनाय नेम दं आरो।
मोन्थोर रानानैहाय बोन्दों एबा खासिनि थाबसि लाना एबा खानाय मोन्थोर रस फु संनानैहाय दै जारिनायखौ लानानै दैमा बारोब्ला मोन्थोर खाथिया होननानैहाय फोथायो आरो बेफोरबायदि फोथायनाय फोर जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बेखौनो जोङो दासिमबो मानि थ सोरबा जुदि गोसा लोमजानाय दैमाफोर बारना लानानै थाङोब्ला जब्रानि बेरामाहाय एसे रुङो होननानैहाय फोथायो आरो जुदि सोरबा बारा लोमजाथारनाय लोमजानाया बारा जाथारनाय बिसोरखौहाय लांनानै जोङो दैमा दुगुंफोरखौहाय बारोब्ला जब्रानि बेरामखौहाय एसे खम जायो होननानै फोथायो आरो नाथाय बेफोरबायदि नङा आरो। बे फोथायनायाहाय जोंहा जाथाव नङा बबेबा बेलायावहाय जोङो लोमजानाया जुदि बारा जाथारनायबा जोङो बेफोरखौ मुलि जाहोनानैसो जोङो मोजाङाव लाबोनो हायो बे बेखौ जोङो दैमाफोर बारनानैहाय जोंहा बे जब्रानि बेरामादि खम जागोन बेबायदि नङा आरो बे बाथ्रायावहाय जोंहा जेबो लजिक गैया खाया बेनिखायनो जोङो बेबायदि खोमसि फोथायनायखौहाय जोङो गारनो नाजानांगौ आरो। जुदि बबेयावबा थांनाय समावहाय न'निफ्राय थांखियाव दावबायलांनाय सुबुंह उनथिनिफ्राय रायदावहरोब्ला जाथ्रा नासथि साननाय जाफुङा होननानैहायबो जोङो सानो आरो। ओ जुदि सोरबा मोजां खामानि मावनो थाबायलांबाय थायोब्ला बेखौहाय उनथिनजै सोरबा गाबज्रि हरोब्ला सोरबा सोरबाथ' जोंहा रागाब जोंलाय लायो बेबायदि गाबज्रि हरनो हामा होनलायलायनानै खिन्थु बेबायदि नङा। ओ जुदि खामानिया मोजाङै जायोब्ला नोंनि खामानिखौहाय रावबो होबथानो हाया नोंखौ गोजौ फारसे दावखो दावखोलांनायनिफ्राय रावबो होबथानो हाया बेबायदि बेबायदिसो जायो आरो जोंहा बेबायदि सोरबा गाबज्रि हरनायनिफ्राय सोरबा उनथिंजाय रायदाव हरोब्ला जोंहा खामानिया जाया बेबायदि नङा आरो। जुदि सोरनिबा इन्जुरावहाय खामसालियाव सैमा मावाजियाहाय खुसिरनाय एबा खामसालि आरियावहाय हारां खुरबाय थायोब्ला न'खराव खैफोद जागोन होननानैबो फोथायो आरो। बेबायदिनो हर ससेयावहाय दाउज्ला गेसेेरनाय एबा ओ दाव रदनायाबो गाज्रि लैखोननि सिन होननानैहाय जोङो फोथायनाय जायो। मोना बिदिनो मोना हर गेजेरफोरावहाय दाउला गेजेरब्लाबो माबा मोनसे खैफोद जासिगोन होननानै जोंहा बर' समाजावहाय गिनाय माबा मोनसे गिनाय लाबोनायनि माखासे फोथायनायफोरा जोंहा दासिमबो सोलिबाय थायो। बर'फोराहाय सिमाङाव ना नुयोब्ला जात जात ना जात जात सिमाङावहाय ओ फोलियो होननानै थि सानो आरो जेरै सिमाङावहाय ना फिथिख्रि जेयाव नांनाय एबा सेनाव नांनाय नुयोब्ला बावैनो आखायावहाय धोन मोनगोन, धोन मोनसिगोन आखायावहाय धोन फैगोन बेबायदि होननानै सानो आरो जुदि सिमाङावहाय ना फिथिख्रि जेयाव नांनाय बायदि नुयोब्लाहाय। रौ एबा बारलिफोर नुयोब्लाहाय हा हु मोनगोन होननानै फोथायो आरो जोङो बेबायदि साननानै लायो सिमाङाव जुदि ना सिंगि गावजायोब्लाहाय मो दोमाव बिस जागोन एबा सोरबा सुथुरा मोन्थोर मारिनानैहाय बानहोगोन नोंनि मोदोमाव